औ औ खोनादों नोंथां
दे नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ दाथ' नै ओ-ओरैनो बेलासिनि जिरायनानै दं आरो नोंथां फिफां सायायाव गरमबो ना बोथोरा दा नोंथाङालाय औ औ जाखांबाय नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दङ नोंथां सानजुफु फुनि जानायाव नोंथाङा मा मा जाखो?
ओ जोंनिया दिनै ओ आलुजों सयाबिनजों ओमफाय ओ माबा सबायबिमा फाजा आरो दाउ दाउखौ एवनायमोन आरो दा नोंथांनियालाय मा जाखांखो सानजौफुआव?
जोंना नोंथां बे जोगोनारजों दाउ बेनिफ्राय दालि ओंख्रि।
औ औ
दे होमबा नोंथां जों एसे दख'नानि बागै रायज्लायनो नामा?
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा दख'नाफोरनि सोमोन्दै मा मा मोनथिगो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां।
दे खोन्थानोसै
दा द
औ
औ
औ नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम जाना दं नोंथां
नोंथांना एसे नेटा प्रब्लेम जाना दं नामा नोंथां खोनादोना नोंथां?
ओ नोंथांना एसे प्रब्लेम जाना दं नामा ओ खोन्थाया खोनानायथ' जायाखै नोंथां नोंथांनि एसे नेटआ प्रब्लेम जाबाय दङ खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोना नोंथां?
हेलौ
औ। खोनादों ना नोंथां?